हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
दा आं नोंथांखौ फन ओ ओ खालामनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय दा नोंथांजों आङो जोंनि आथिखालनि ओ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों
औ औ औ दे दहाय नोंथाङा फिसा फैदोंमोन आवासा दा मोजां फैबाय आंनिखौ मोजां खोनादोंना
खोनादों खोनादों
दा होमबा जों सावरायसै नङा होमबा
औ
औ दा आथिखालनि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायफोरखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा ओ जायनाखि जोंनि जानाय लोंनाया गोबां रोखोमनि सोलायनाय नुनो मोनसै आरो ओ सुबुंनि जिउआव जायनाखि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायानो जोंनि गुबै मोनसे जिउ बायदि नङा होमबा जों सुबुङा बय सुबुं माहारियानो माबा नङा माबा मोनसे जानानै थांनानै थायो नङा होमबा जायनो जोंनि जोंनो बिनो जिउ बिनो जिउ जोंनि सुबुं माहारिनि दा जोंनि बे जानाय लोंनायावहाय माखासे आथिखालनि मुगायाव नायनो थाङोब्ला जों जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नङा होमबा गोदोनि मुगायावथ' जों खोनानो मोनो गोदो मुगायाव जों बांसिन दिनै रुनाय रुनानै जानायखौ जों खोनानो मोनोमोन नङा होमबा बांसिन थाव जायामोन रुनानैसो जायोमोन आरो बांद्राय मस्ला मस्लि जायामोन ओ बिदिनो सामब्राम सामब्राम गुफर बायदिसिना जायामोन होननानै जों खोनाबाय नुनो मोनो दा आथिखालाव नायोबा बिनि ओ उलथायै गाससिबो जायनाखि जोंनि ओ जायनाखि जोंनि देहानि साब जाथाव नङैफोरखौ जोंनि आथिखालनि जानाय लोंनायफोराव जों नुनो मोनसै नङाहोनबा? जाखि हमना ला जोंनि मोनफ्रोमबो जानायावनो खालि थावनि जानाय लोंनायखौल'सो जों नुनो मोनसै नङा होमबा? जोंनि मोनफ्रोमबो जानाय बा थावनि आरोबाव जोंनि जायनाखि मैगं मैलाफोरावबो जों माखासे ओ पेस्टिसाइदफोर केमिकेल बाहायनाय बेफोरखौ बेफोर बिदि बाहायनानै ओ जायनाखि मार्केटआव फैनाय बेफोर मैगं थाइफोरखौ जों जानायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै। दा जायनाखि जोंनि देहायाव जोंनि देहायाव गाज्रि गोहोम खोलैयो नङा होमबा? जायनि जाहोनाव जों गोबां रोखोमनि गोबां रोखोम नि आथिखालाव बेमार आजारखौ जाबाय थानाय जों खोनादों मोनसै ओ केनसार बेमार बा माबा मोनसे उदै उदै देरनाय जानाय ओ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि बायदिसिन ओ बेमार आजार जानायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो। थारैनो बेफोरो ओ जों बुंनांगोन बेयो मोनसे जोंनि आथिखालनि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायनि दारैनो बेफोरबायदिया जादों होननानै जोङो बुंनांगोन आरो। दा ओ नोंथाङा मा फोरमायनो सानो आथिखालनि जानाय लोंनायखौ एसे?
दाथ' जों आथिखालनि जानाय लोंनाय होनोब्ला आथिखाल गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जों ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ आथिखालनि बायदिसिना बेरोंदामिन बिथिङाव ओ खालामनानै बायदि बायदि दारिमिन फसंथानफोराव दहुननाय बायदि केमिकेलफोर होनानै दिहुननाय जुं आग्राफोर आदारफोरखौ जोङो बानायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो दा जों गोदो नुनो मोनोमोन जानाय जानाय लोंनायनि बिथिङावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ गोदो जोंहा जा जों आइ माइ आबाद मावनाय जायोमोन एबा बायदि रोखोमनि आबाद मावनाय जायोमोन बैफोराव जों नुनो मोनोमोन गोदोहाय जोंहा ओ जा जों एडमिट मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा रासायनारिक ओ ओ जा मिथिंगायारि जिबियारि हासार बेफोरखौ बाहायनानै जोंहा ओ आबाद फोथाराव बैफोर मोसौ मोसौनि खि हासुदै बाय बायदि रोखोमनि जिबआरिफोरनिफ्राय मोननाय जा ओ हासार बेफोरखौ जोंहा ओ आबादफोराव एबा मैगं थाइगंनि आबाद फोराव होनानै बाहायनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन एबा बैफोर आबाद मावनानै मोननाय जा फसल बैफोर फसलखौ जानायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ औ औ नंगौ।
आथिखालनि जुगाव जोङो ओरैबायदि नुनो मोनो जेरावहाय जोंहा आथिखालनि जुगाव ओ जायनि जाहोनाव हानि गुुनाबो एसे खमायनायलाय एबा ओ जायनि जाहोनावानि हानि माबायाबो एसे खमायबाय नालाय लाइ जि बियारफोराबो थिग बेनिखायनो जोंहा आथिखाल ओ बायदि रोखोमनि ओ केमिकेल रासायनिक हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय इउरिया पथास डि एपि फसफरास बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोरखौ जोङो जोंनि आबाद फोथाराव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ औ
बैफोर ओ आं हासार रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनानै जोंनि आथिखालनि जा जाग्रा जामुं एबा मैगं थाइगंफोर बैफोरो आथिखालनि मैगं थाइगंफोरा गोबां बिबांनि जोङो बैफोर आबाद फोरनि फसलफोरखौ जानानै जोंहा गोबां बिबांनि जोंनि सुबुंनि देहायाव एबा सावस्रियाव गोबां बिबांनि बेराम आजार एबा बा गाज्रि जोखोम जानायखौ खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ मेगन नुयि बेमार जानाय खानाय मोननाय ओ जेरैहाय प्रेसार सुगार बायदि बायदि बायदि रोखोमनि बेमार गेदेर गेदेर बेमारफोरा जोंनि सुबुंनि जा सावस्रियाव जानायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोंहा आथिखालनि जानाय होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनबावो जा जोंनि ओ हाथाय बाजाराव मोननाय एबा टाउन सहराव मोनाय स्हराव मोननाय जेरैहाय मम' चावमिन पास्ता ओ पिज्जा बायदि बायदिफोरा बायदि बायदिफोरखौ जानानै जों आथिखालनि जामुंफोरखौ जानानै देहाखौ गाज्रि बिथिङाव नुनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय ओ जैरैहाय जों नुनो मोनो नुनो मोनोओ गेसटिक जानाय बायदि बायदि रोखोमनि रोखोमनि गेस जानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरखौ जानानै नङासै होनबा नोंथां औ
थारैनो नोंगौ नों होननाया नोंथां होननाया नोंगौ जोंनि जानाय लोंनायफोराव जोङो जोंनि जेरैनाखि आबाद मावनायफोराव जायनाखि जों आबाद मावनानै जाग्रा नङा होमबा जोंनि जोंनि हारिया दा बे रोखोमै आबाद मावनायफोरावबो जोङो माखासे जोंनि हासार हाफोरा माखासे नोंगौ नों होननाय बायदि खमजुरि जालांबाय हासार गैला हासार गैबाङै जालांबाय नङा हबा दा बेफोराव फिन आबाद माव फिनो थाखाय जों माखासे केमिकेल रासायनारि हासारफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरो नङा होमबा जेरेखमों बायदि इउरिया डिपि पसरास पटासियाम बायदिसिना बेफोरखौहाय जोंनि हासाराव थोंजोङै बाहायनानै ओ जों आबाद मावनाय जायो आरो जाय जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मोनसे मोनसे मोजां सुफुं सारनाय गोनां बा मोनसे भिटामिन गोनां बेयाव बेखौ जों मोनजोबनाय जाया आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा एम्फौ एम्फौ एनला बुथारग्रा बायदिसिना मुलिफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो नङा होमबा जायनाखि जों बियो जोंनि ओ जानाय लोंनायफोराव हाबनानै हानानै जोंनि जों जायोब्ला जोंनि देहायाव खहा लाबोयो आरो आरो नोंथाङा होननाय बायदिनो बिदिनो टाउन सहरफोराव जों मोननाय हाथाय बाजारफोराव मोननाय जायनाखि बेफोर गासैबो जानाय लोंनायफोर नोंथां होननाय बायदि जेरै ओ पक'रा पास्ता मम' चावमिन बेफोर गाससिबो माने थावजों संजोबनाय आरो ना नङा होमबा थावजों सावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जायनाखि जोंनि देहाया बेफोरखौ ओ बेफोरखौ जानानै जों बिरांथ खस्थ' मोननो गोनां जायो आरो जोंनि देहाया बेफोरनि थाखाय साबजाथाव नङा जायनि थाखायउनोंथां होननाय बायदि गेसट्रिक जानाय बायदिसिना केन्सार आरि जानाय बेफोर बेफोरनाफोर बेफोरनि दारैनो जायो आरो जाहोना दा जों जे जोंनि जानाय लोंनायानो मोनसे जोंनि जिउनि मोनसे जिउ नालाय जोंनि जानाय लोंनायानो जों जानाय लोंनानैसो थांनानै थायो नालाय जोंनि बे बेनो जिउ दा जों बेयाव मोनसे गोबां रोखोमनि सांग्रां जानांगोन आरो। जों गोबां रोखोमै जों सांग्रां जानांगोन आरो गुबुनखौबो सांग्रां होनो हानांगोन। नङा होमबा? आरो जोङो नै दा ओ जोङो ना यो ओरै जों जेन'बा माखासे कलड्रिंफोर लोङो नङा होमबा? जों बेवहाय गोबां रोखोमनि बायदिसि ना ओ जों मिथिस्लाबा नङा होमबा बे कल्ड्रिंकआ मानिफ्राय बानायदों मा मा मा मा लगायदों बे कल्ड्रिंकआ मा मा दं जों बेखौ मोनसे ओ गोसो गोजोननाय बा दाबायदि दैलां बोथोर हमाव ओ मेंनाय समावहाय ओ गोसो थान्दा खालामनो लोङो नङा होमबा, नाथाय बे गोसो थान्दा खालामनाय लोंनाय स मावनो जोंहा माखासे खहासो जागासिनो दं आरो नङा होमा जों बेदिखौ नुनो मोनदों। जेरोखोम माखासे कल्ड्रिंकफोराव माखासे ओ गोबां रोखोमनि सुगारफोर थायो नङा होमबा गोदै फोर होनाय थायो आरो माखासे कार्बहाइद्रेटफोर थायो जायनोखि जोंनि देहायाव नां ओ नांनायनिफ्राय बारासिन जायो आरो ना बिसोरो जोंनि सुगारखौ जोंनो सुगारखौ नांगौ जोंनि देहायाव नाथाय बैफोर कल्ड्रिंकफोराव नांनायनि बारा सुगार थायो आरो। बिदि होनानै सुगार होनानै ओ माने बिसोर ओ इन्डासट्रिफोरनिफ्राय बानायनानै बिसोरो बिदि मार्केटाव फानो आरो। दा जों बेनिफ्राय ओ गोबां सांग्रां जानांगोन जोंनि जानाय लोंनाय गासैबावबो जों सांग्रां जाजोब नांगोन नङा होमबा? जों जेसेबां हायो एसेबांनो ओ बे समाव एसेबांनो जों मोजां मोजां जामुंफोरखौ जानो हानांगोन। जायनाखि जोंनि जोंनि देहायानो जोंनि सम्पद नालाय नोंथां जोंनि देहाया गोग्गो थाबासो जोङो जिउआव जिउआव जों गोबां रोखोमनि ओ थांनानै थानो हागोन। नोंना धोन सम्फति दंबाबो नोङो जिउ जिउ ओ नोंना सोलेर नोंनि देहायानो मोजां नङाब्ला। नङा होमबा ओंखायनो जोंनि देहाखौ जों अननांगोन जोंनि जानाय लोंनायखौ सांग्रां जानांगोन औ दा आरो बेफोरनि अनगायैबो जोङो जे जेरोखोम ज-जायनाखि जों गामि ओनसोलाव बांसिनै जोंनि बर'फोरा दङ' हिसाबै जोङो माखासे गाबागावनो गाबागावनो जाखिनि हायो जेनेबा आबादफोर मावनानै बा माबा मोन से मावनानै ओ रासायनिक अरगानिक अरगानिक आदब जों मावनानै जोङो गावबो जानो हानाय बा गुबुननोबो जाहोनो हानाय मोजां रोखोमै बेबायदि आदबखौ जों लानो हानांगोन आरो नङा होमबा? जों बेबायदियै मावनो हानांगोन आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुनखौबो एवारनेस होनो हांगोन नङा होमबा जों जेरखम मा रोखोमै मा रो खोमै अर्गानिक ओ मावथाइफोरखौ जों ओ माने बारायहोनो हायो मोसौ अमा फिसिनानै जों बेफोरनि फ्राय हासारफोरखौ जोङो ओ थोंजोङै माबायाव बाहायनो हायो नङा होमबा नों थां बेफोरखौ जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलफ्रावबो एवारनेस होनांगोन नङा होमबा? ओ ओ नोंथाङा माबाफोर फोरमायबावनो सानो नामा?
औ औ थारैनो दा आथिखालनि जानाय लोंनायनि होनोब्ला आरोबाव गोबां बिबांनि जों नुबोन मोन बावो जेरैहाय ओ जा जों बेदर जायो ना बेदर जायो जा ना बेदर जानायाव जोंहा जेरैहाय जोंहा बयलार बयलारफोरखौनो जों जायोब्ला जा जों आथिखाल नुनो मोनो बयलारखौ बिजि एबा मेदिसिन होनानै ओ बेस खम समनि गे जेरावनो ओ देरहोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा? ओ दा बेफोर मे डिसिन होनानै जा देरहोनाय बेफोरखौ जोङो जानानै जोंनि देहाया गोबां खहा जानायखौ जों आथिखाल नुनो मोनबोगासि नो दङ' नङा होमबा आरो बेजों लोगोसेनो जेरैहाय जोंहा फिथाइ-सामथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय नारें एबा ओ खमला एबा जा थालिर बैफोर फिथाइ- सामथाइफोरखौ जोंहा बायदि रोखोमनि गेस होनानै मे मेदिसिन होननानै जोंहा फोमोननाय जायो नङासै होनबा फिथाय सामथाफोरखौ औ थिख बेबादिनो बिदिनो बेफोरखौ जानानै आथिखाल जोंनि सुबुं माहारिनि सावस्रि एबा देहाया गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ नङा होनबा नोंथां खोनादोंना औ औ थिग बेफोरबायदिनो। आथिखालनि जानायाव सांग्राङै जानाया। गाहाम होननानै आं सानो नोंथां औ औ दा नोंथां।
औ औ दा जोंना समावबो जोब्बाय नङा होमबा नोंथां जोङो जोंनि सावरायनांगौ आयदाखौ बेखियाव दोनथ'सै नङा होनबा नोंथां। औ दे नोंथांसिम औ नोंथांनिसिम जोबोद गोजोननाय थाबाय। औ।